खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा माबाफोर रायदोंनि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं एसे फंनैसो रायलायनो सानदों मोनसे आयदानि सायाव जेरै जों ओ बिदिनो दङ आरोना मेरला रायलायनो आयदायाथ' खिन्थु आङो मोनसे जायखिजाया मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो सान्दों बे आयदायानो जाहैबाय जोङो जों जेनेबा जोंनो दैखौ दैनि गोनांथि जोंनि माबायाव जोंनि बुहुम बिखायाव दैनि गोनांथि दैया जोंनि थाखाय मो जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि बिनि सोमोन्दै आं फनैसो बुंनो थांदो नोंथां। दैयाथ' जोङो मिथिखायो जेनेबा जोंनि बुहुम बिखायाव बेसेबां बुरजा दै दङ। आरो बिनिनो जोङो जों लोंजाग्रा गो थार दैया मा बेसे बेसे बुरजा ओरैनो जोंनि जे जेनेबा जोङो जोंनि बुहुम बिखाया जेनेबा जौसे जौखोन्दो जोङो हमनानै लागोन जेनेबा जोङो बे जौसे जौ खोन्दोआव जेरै जोङो हा बाहागोआ थामजिथाम जौखोन्दोल' जेरै हा बाहागो ओमफ्राय बिनिनो स्निजिस्नि जौखोन्दोआनो मा दै बाहागो आरोना। ओ बि मा होनो बेबायदिनो आरो जों
बेबायदिनो जेरै जोंनि बे लोंजानाय दै बे जोंनि लोमजानाय दैया बेसेबां थाम जौखोन्दोल' आरोना बे जोंनि गोथाव थार लोंजानाय दैआ ओ। बे सागर एबा लै थो लैथो माने बे दैया बिसोरो मा मा खालामजाया जोंनो लों जों जों बेखौ लोंनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला बे दैया बेखौ लोङोबा जोङो माबा मोनसे जोंनि देहाफ्राव एबा जोंनि सुबुंनि जिउआव माबा मोनसे खैफोद गोनां लाबोनो हागौ आरोना बिनि थाखायनो बै जोङो बैबायदि दैखौ जों लोङो। हाया जेरै जों दैखौथ' जोङो जेराव मेराव मोनो जेरै दंग' ओम दंग' बिदिनो नाला फुख्रि बेफोराव मोननो हायो आरो ना जोङो दैखौ जेराव मेराव बेयावनो मोनो खिन्थु आरो बेयो लोंजानाय दै नङा लोमजानाय दै होनोब्ला जोङो बै हा सिंनिफ्राय जोङो गोथार बख'नाय बेफोर दैयासो जोंनिया लोंजायो आरोना ओरैनो जानला मोनलााव जों मोनलाबाय मोनलाबायनायखौ लोंनो हाया बेयाव माखासे बेमारि जिउ बेमारि जिउ फसा एबा बेमार खालाम खालामनाय मा होनो जिउसाफोर बेयाव सन्देरनानै दङ जायनि थाखाय जों बेखौ लोंनो हाया खिन्थु दैयाबो बे दैखौबो खिन्थु माखासे जिउ गोनां जिबनि जिबफोरनि थाखाय मा होनो गोनांथार जेरै जोङो बुंनो हागोन हाग्रानि जुनारफोर मोसा लख्रा सिंह मैदेर एबा माबा मोनसे सेसा मै बेफोरो एबा एम्फौ एनला दाउसिन दाउलाफोर फोरनि थाखायबो बै दैया खामानि होयो बिसोरो मा होनो बेखौ बिनि दैखौनो लोंनानै बिसोरो गावसिनि गांनाय दै गांनाय बेखौ सुफुंनानै लानो हायो आरोना बेनि थाखायनो दैयाबो गोनां आरो ओमफफ्राय बिदिनो दै गैयाबा जोंनि ब बुहुम बिायाव माबायदि जालांगोन होननानै बुङोब्ला जोङो दै गैयाब्ला जोंनि बे बुहुम जखाया रानस्राव जालांगोन आरोोना जे जोङो बेयाव जोङो सुबुं माहारि एबा जिउ गोनां जिबा थांनानै थानो खस्थ' जागोन आरो बिफां लाइफाङाबो थानाय नङा जेब्ला जों बिफां लाइफां गैया अब्ला जोंनि बिहुम बिफाया मा जालांगोन मा होनो अक्सिजेन गैयै जालांगोन सुबुं सुबुं जिउफ्रा मा होनदों थैजोबलांगोन एबा जोंनि बुहुम जोंनि बुहुमा रानस्राव गोरान रान जालांगोन। जेब्लानाखि बिफां गैया अब्ला बिनि थाखायनो दैयाबो जोंनि थाखाय बुहुत गोनां आर ना जे दै थाब्लासो जों गासिबो जों थांनानै थानो हायो। माबा मोनसे जानो था जानो जानो थाखाय जोङो एबा बेखौ दोगोन खालामनो थाखाय जोङो जोंनो जिउ मा होनो जोंनि जिउ ङो मा खालाम नांगौ दैनि गोनांथि जायो। बिनि थाखायनो जों जोंनो बे दैखौ नांगौ आरोना। आरो जोङो बे दैखौ जों माबोरै रैखा खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे जोंनि जोंनो जों बेखौ मा खालामनांगौ रैखाथि खालामनांगौ जेरै जोंनि सुबुं माहारि बांनायनि जाहोनावनो माखासे दैया गेब्रेंनो हमदों एबा गुबुंनो हमदों बैबायदि गुबुंनायखौ जोङो अमाव रैखा खालामनांगोन जेरै जोङो दारिमिनारि फसंनाय बै दारिमिनारि फसंनायखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो जोंनि साइनारि हासार बाहायनाय बेैफोरबायदि मुलिफोरखौ जों खम खालामनांगोन बेैफोरबायदि मुलिफोर बाहायोब्ला मा जायो दै बे जोङो सायाव जेनेबा हाग्रा थैनायनि मुलि होबाय एबा एम्फौ थैनायनि मुलि होबाय जों बै मुलि होनाया मा होनो मा होनो हा सिंजों ला-लासै दै बोहैनानै बै दै गोथार जे जे जोङो लोंग्रा बै दैजों मिलायहै गोन एबा मा होनो गोरोबहैगोन जेब्ला गोरोब हैैयो अब्ला मा जायो ओम बै दैखौ जोङो लोंफ्लांबा जोंहा माबा मोनसे बेमार आजार जोंनि देहा मोदोमाव सन्देरगोन आरोना बिनि थाखायनो जोङो बेबायदि दै गेब्रेंनायखौ जोङो हमथानांगोन आरो कल कारखाना बेबायदि कल कारखानायाव माखासे बिस गोनां ओ मा होनो दै दै लगायनाय फैयो आरोना जेनेबा मासा-माखासे केमिकेल बैबायदि केमिकेलखौ जोङो जानला मोनला दंग', नाला, दुब्लि बेफोरबायदियाव गारगारालासिनो मोनसे जेनेबा जोङो फुख्रिबायदि खालामनानै एबा दैखर बायदि खालामनानै जोङो बेयाव जमायै दोन दोननांगोन एबा जोङो बेयाव हरनांगोन आरोना। ओ बैयो जेब्ला दुब्लि फोथ थार एबा माखासे दंग', नाला बेफोराव थाङोब्ला जोङो बेयावनो दुगैगोन आरो बेयावनो जोङो खि मा होनो बेयावनो जोङो मा माबा मोनसे नङाथ' माबा मोनसे जोङो खालामहैफ्लांगोन, बैबायदि जों खालामहैनाया बैबायदि केमिकेल गोनाङा जोंनि मोदोमाव देहा सोलेराव फैयोब्ला जोंनि बिगुरनि बेराम जागोन, मोदोम सिंनि जागोन आरो मा होनो माखासे गुबुद माखासे गोबां मा होनो बेमारफोरा जोंनियाव साफिनो हमगोन आरोना गोरलैयैनो साफिनो हमगोन, बैफोरबायदिखौ जोङो रैखाथि खालामनांगौ आरोना। बिनि थाखायनो ओम जोङो दै गेब्रेंनायखौ जोङो हमथानो हायो आरो बिफां लाइफांनि थाखायबो दैया गोनांथार बिफां लाइफाङा जेब्ला हासिंनिफ्राय दैखौ बो-बोखोबोनानै लाबोयो ओ बोखोबोनानै लाबोयोब्ला बै माखासे गावनि नांगौ बिबांनि दै बेखौ गावनो गाव लाबाय आरो माखासेखौ मा होनो हाफ्राव जेनेबा जोङो जोंनो बे हायाव गिसि खालामनानै होबाय आरोना बैसोर बिफाङा दै बोखोनाया बेफोरबायदिनो मोजां जायो आरोना दैया बिफां लाइफां थायोब्लासो जोङो आबाद मावनोबो हायो ओम दै दैनि बिबाङाबो मा होनो जोंनि थाखाय मोजां जायो एबा जोंनि मा होनो बिफां लाइफां थाइ थायोबासो दैनि दै बोखोनाय लेबेल एबा फिफां लाइफाङा लाबोनाय दैजों सो जोङो आबादखौ मावनो हायो। बेफोर बायदिनि थाखायनो जोङो दैखौ गोनांथार आरोना नोंथां। ओ दानिया नोंथाङा माबाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंना नोंथां
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लानो नागिरदों दा बे आयदाया जाहैबाय मा ओ दानि बाहायनाय बा गारि मथरफोरनि सायाव गारि मथरफोर बुंनानै थाङोब्ला जोङो गारि मथरफोरखौ मा जेराव मेराव नुयो गारि मथर बा हान्था मेला हान्था मेला खालामनाय राहा थांलाय फैलायनि राहा बेफोरनो जाहैबाय मा गारि मथर जोङो बेफोरखौ गोदो समनिफ्रायनो नुबोदों मोनबोदों। सिगांनि समावहाय एसेबां मानानि हान्थामेलानि राहायाव बेफोर गारि मथरफोरा गैयामोन। नाथाय दानि दिनावहाय दानि जुगाव गोबां बिगियानारि आदबजों साबसिननिफ्राय हामसिन ओ गारि मथरफोरा दिहुनजाबाय। बेफोरनि गेजेरजों मानसिफ्रा थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायनि राहाफोराबो ओ थाबनिफ्राय थाबसिन जाबाय गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन आरो खम समनि गेजेरावनो हान्थामेला खालामनो हासिननाय जाहैबाय दा सिगांनि समफोरावहाय मामोन आ खैला खनि बेफोरखौ बाहायनानै एबा माखासे केरा सिन आरो बायदिसिना ओ मेसिनजों बा माबाफोरजों मोजां ओ कारेन्ट एबा इलेक्ट्र ओ मा होनो बेखौ थाव बेफोर बाहायनानै बेफोरखौ बाहायनानै बानायनाय नुवामोन मेसिनफोरखौ मानि सिगाङाव खालि केरासिन बा खैला खनि बेफोरजों खारनाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनावहाय मा गोदान गोदान बिगियानारि आदबजों कारेन्टजों एबा सलार बायदि बायदि आह बेफोरजों रेलगारि आरो मटर गारिफोरखौबो खारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय दानि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गारि मथरफोरा गोबाङानो दङ आरो बेफोरखौ जोङो नामखौ लाबाबो लाख'नो हानाय नङा बिनिनो जोङो मोननैसोबाबो आङो नामखौ खोन्थानोसै माखासे गोबां अट' मबाइलफोर बा ओ गोबां हान्थाामेलानि राहाफोरनि थाखाय गोबां गोबां ओ सुबुंफोरानो गावबा गावनि ओ बा गुबुनफोर ओ सुबुंफोरनि थाखाय माबायदि सुबिदा जागोन बेफोरखौ नायनानैबो गाव गावनि रोंगौथिजों गोबां ओ दिहुननो दिहुननानै रांबो आरजि आरजिगासिनो दङ दा आङो बुंनो नागिरदों माखासे मटर साइकेल बा गारिफोरनि मुं फोरखौबो आं बुंनो हायो कम्पानिफोरनि बा ह ओ जोंनि भारतआवनो माखासे हान्थामेलानि राहा बा गारि मथरफोरखौ बेखौबो जोङो भारत भारतावनो मोननोबो हायो दा बुंनो थाङोब्ला भारताव दिहुननाय टाटा मटरस बा महिन्द्र बेफोराव ट्राकफोर बा गारि थां थांलाय फैलायनि राहा एबा बाइकफोरबो नुनो मोनो बा मटर साइकेलफोरखौबो नुनो मोनो जोङो गोबां गोबां कम्पानिफ्रानो गोबां बायेरानिफ्रायबो बिजनेस खालामनो फैयो एबा फालांगि खालामनो फैनाय बेफोर ओ गारि मथर फोराबो बांसिननिफ्राय बांसिन बांबोनायनि गेजेराव जोङो गोबां मटर गारि फोरखौनो नुनो मोनबाय आरो दानि दिनावहाय ओ गोदोनि माखासे बांसिन जाय उखुन्दै ओंखारग्रा एबा आबहावाखौ गाज्रि खालामग्रा मटर गारिफोर बेफोरो बांद्राय सोदांनाय थावफोरखौ सोदांनानै खालामनाय नङामोन नाथाय दानि दिनावहाय बांसिन सोदांनानै ओ दानि राजखान्थिगिरिफोर एबा माखासे बिगियानगिरिफोरा ओ नोजोर होलायनानै कारेन्टजों एबा मोब्लिबनि गेजेरजों जोंबो गारि मथरफोरखौ खारहोनो हानाय बेफोरबायदि बाहायनाय जाबाय। बा सलारफोरखौ बाहायनानै ओ रेलगारि खारहोनाय दा जोंनि आसामावनो बुंनो हायोदि सिगांसिन लारजों ओ खारहोनो हानाय एबा स्टेसन बा रेलगारिनि माखासे स्टेसना दङ होननानै बुंनो हायो जोङो गुहाटि स्टेसनखौ जोङो फार्ट सलारजों बाहायजानाय ओ सलारजों बाहायनाय रेलगारिनि स्टेसन बेफोरखौ खौबो बुंनो हायो जोङो गारि मथरफोराव थांलाय फैलाय खालामनाया जाहैबाय मा फिसा फिसा गारिफोरखौ जोङो गावबा गावनि जा न'खरावनो लानानै बेखौ नांगौ समावनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय गावनि खामानियाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोङो लामा फिसा फिसाजों थांनोबो मटर साइकेलफोरखौ बाहायनाय जायो थाब थाबनो थांनो हायो आरो गारि गिदिरफोरखौ सान्दुं नाङै अखा नाङै बेफोर माखासे बार नाङै बे फोरनि थाखाय बाहायनाय जायो थांलाय फैलाय गावनि हान्था मेलानि थाखाय आरो माखासे ओ सुबुंफोरा जाहाथे गाव गावनो बायनानै लानो हायै बेफोरो जाहैबाय मा बिनि थाखाय माखासे ट्रेन्सपर्ट बासफोरबो बाहायनाय जायो। बिनि गेजेरजों सुबुंफोरा गाखोनानै थांनो हायो खम समनि गेजेरावनो। बिसोरनो फैसा होनानै एसे एनै फैसा होनाय भारा होनानै बेवहाय दस्रा दस्रा सुबुं फोरनि गेजेरावबो ओ रानलायनानै सिटखौ रानलायनानै बिनि गेजेरजोंनो थांलाय फैलाय हान्थाामेलाखौ खालामनो हायो आरो रेलगारिफोरा जाहैबाय मा गोजान गोजानाव थांनो थाखाय जोङो बेयावबो खम समनि गेजेरावनो एबा ओ जोंनि गभर्नमेन्टआ एबा राजखान्थिगिरिफोरा बेफोरखौ गावनि निजा हिसाबै होआ बियो गभर्नमेन्टसो बेखौ सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय हान्थाामेलानि थाखाय बेखौ बायनाय जायो बेनि थाखायनो जोङो खम समनि गेजेरावनो बेजों थांलाय फैलायबो खालामनो हायो माखासे बेफोरबो थिखानाय थायो जेरै अबेबा एसि गोनां एसि गैयै बा बेवबो अबावबा फैसा बुरजा अबेबा फैसा खम बेफोरबायदि थायो। जेसेबांनो मोजां फेसिलिटि नांगौ बेयावनो बांसिन थाखा फैसाजों एबा रां रुफाजों बेफोरबो ओ समानथाइ जायो दा बेनि थाखाय मानसि फोरानो जेरावखि जाया नों ओ बुहुमावनो खना खनला जेरावबो सौहैजोबनो हाबाय बेनि अनगायैबो जोङो एयार'प्लेन बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो थाब थाबनि गेजेराव सौहैनो हानाय जायो। फोरबो जाहैबाय मोनसे हान्थामेलानि बिजों आरो